थां
औ
मा खौरां नोंथां?
मोजां नोंथां
अ गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासि हरग्रोबाय
औ गोजोन मोनाबिलि
नोंथाङा सम दंना
औ दं दे
अ अब्ला जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै सावरायजागोन ना नोंथां
औ सावरायजागोन
अब्ला जोङो बर'नि जानाय लोंनाय दोरोङारिनि सायाव सावरायनोसै नङा होमबा नों
औ
अब्ला जोङो जागायग्रोनोसै नामा आंनो
दे बिदिब्ला जागायग्रोदो
औ बर'नि जानो दोरोङारि जानाय लोंनाय होनोब्लाथ' जों गुबैयै ओ जोंनि बर'नि ओ गोबां गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय जेरै- ओ अनला ओंख्रि सबाय ओंख्रि नारजि ओंख्रि आरो आरो ओ दंबावो जे नाफाम ओंख्रि बेफोरथ' जोंनि गोबां गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय नङा होमबा
औ
औ दाबोथ' बेफोरो जोंनिया ओ गोजौ थाखोसिमबो जायगा मोनहैबाय नङा होमब्ला
औ
अब्ला बेफोरनि सायाव नोंथाङा ओ आं नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैयो जे जोंना अनला ओंख्रिखौ माबोरैहाय संनाय जायो मा मा आदब खायदाजों आरो गुबुन गुबुन मा रोखोमै संनानै जायो जों बर'फोरा बेफोरनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा आंनि
औ हागोन
औ दे होमब्ला फोरमायना होदो नोंथां
अनला ओंख्रिखौ जानोब्ला जोङो फार्स्टआवनो मा-माइरंखौ सोमग्रोना लानांगोन बा एसे ओ बाहाय लानानै जोङो आधा खुरै बा बाहायमान लानानै जोङो ए खौ सोमनानै दोननांगोन दसे समनि थाखाय बिनि उनाव बेखौ खौ बोखांनानै जोङो ओ देनानै अन बानाय माने गुन्दै बानायना लानांगोन बेखौ बेनि उनाव जोङो ओ सामब्राम बा बायदि रोखोमनि थाव होनानै जोङो सामब्राम होनानै जोङो बे खौ एवफ्रामना लानानै ओ जोङो दैखौ होनांगोन आरो बिदिनो दैखौ दैया जेब्ला ग्लब ग्लबगोन अब्ला जोङो बेखौ ओब अन गुन्दैखौ जोङो सारफावनानै होयोबा फारसे आखाइजों जों सारफावना होनानै फारसे आखाइजों एरो आरो नोङाब्ला बियो लाथाब खानो नागिरो आरो
औ औ
बिदिनो जोङो अनलाखौ गोबां रोखोमनिबो ओ जानो हायो जेरै दाउ अनला आरो
औ
औवा मेवाइ अनला बिदिनो गो गोखा गोखै बेफोरजोंबो जोङो जानो हायो आरो खारै बा मैखि बिद जानो हायो आरो
औ अब्ला नोंथाङा ओ नोंथांनिफ्राय आङो बे खिनि बा थ्राखौ मोनथिनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ
औ आरोबाव नोंथाङा ओ फोरमायनो हागोन नामा जे जों बर'फ्रा नारजि ओंख्रिखौ माबोरैहाय बानायनानै जायो आरो नारजि ओंख्रिया जोंनि बायदिसिना ओ गामिनि हाबा ओ गामिनि एबा नेमखान्थिफोरावबो जोङो खायसे नेमखान्थिफ्रावबो जोङो नारजि खौ बाहायो होमबा बाहायो नङा होमबा। औ बेफोरनि सायावबो नोंथाङा एसे फोरमनानै होदो आरो जों बर'फ्रा माबायदिहाय नारजिखौ ओ गोथावै संनानै जायो बेफोरनि सायाव एसे फोरमायना होदो आरो मा मा ओ राहाजों जोङो नारजिखौ जानाय जायो बेफोरनि सायाव एसे फोरमायनानै होबानो जाबाय।
औ नारजि नारजिखौ जोङो ओम अमाजोंबो जायो बाट दाउफोरजोंबो जानो हायो आरो नोंथां जोङो नारजिखौ संनोब्ला जोङो फार्स्टआवनो बा बेखौ सोमग्रोनानै लानांगोन आरो। दसे समनि थाखाय बेखौ सोमनानै मोजाङै बेखौ सेग्लि सेग्लि सुनानै जाहा थे बेनि नांना थानाय माबि माबि बुस्थुफोरा जाहाथे खारो बेखौ एसे सिफ्ले सिफ्ले सुनानै जोङो बेखौ बोखांनानै जोङो थावफोरजों एवफ्राननानै एसे एवफ्राननानै ओ जोङो खारैखौ होयो आरो बा बेदर खौ होनो थाखायबो जोङो बेदरखौ एसे एवफ्रामनानै लाग्रोनानै दोननाय जायो आरो एवग्रोनानै दोननाय जायो।
औ
बिदिनो खारैया जेब्ला नारजिया जेब्ला गोदौवो अब्ला जोङो बेदर एफ्राव ना दोननाय बेदरखौ ओ होनाय जायो आरो।
औ
बिदिनो जोङो नारजिखौ जोङो ओ मानसि थैयोब्ला बा बिदि बाहायनाय जायो आरो जोङो नारजिखौसो
औ औ आरोबाव नोंथाङा जोंनि बर'नि दोरोङारि जानायनि सायाव माबाफोर मोनथिबावगौ नामा? गुबुन जाग्रा लोंग्रानि सायाव एसे
बिदिथ' मिथिया नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ अब्ला आं फोरमायना होनोसै जोङो आं होमबा ओ जोंनो नाफामनि सायावनो एसे फोरमायनानै होनोसै आरो ना।
औ नोंथां
अ नाफाम होनोब्लाथ' जोंनो ओ गुबैयै गुबै मुवायावनो जाबाय जोंनिया मा नाफामाव ना नङा होमबा।
औ
जोङो मा नाखौ जोङो जा समाव जोङो नाखौ ओ गोबाङै मोननाय जायो बे समाव जोङो नाखौ बुथुमनानै लानाय जायो आरोना।
औ
अब्ला जों बे नाखौ मोजाङै सायनानै अब्ला जों बेखौ सानदुुंवाव एबा अरदाबाव जोङो फोराननानै लाग्रोनांगोन।
औ
अब्ला बेखौ जोङो जेब्ला नाया रानगोन नङा होमब्ला
औ
अब्ला जोङो नारसिया नाया रानखांनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ बेखौ ओ जोङो दिंखिसालि एबा दाथ' जोंना गोबां म मिसिनारि बुस्थुबो ओंखारबाय नङा होमबा गु-गुन्दै खालामनो थाखाय अब्लाबो जोंना गुबै दिंखियाव देरब्ला थावसिनाय जायो आरोना।
औ
अब्ला जों बेखौ ना गोरानखौ जोङो दिंखियाव देना लाबाय देना लानायनि उनाव जोङो आरोबाव जोंना नाफाम जानो थाखाय जोंनो गोबां मुवा बेसादफोर नांगौ जाबाय जेरै थास' बायदिसिना गुबै थास'आनो जायो आरोना थास' खारदै ओरै बैसिना नांगोन जोंनो। अब्ला जोङो थास' आरो थास'खौबो जोङो थास' बिसंफोरखौ खौ जोङो मा थास' बिसं आरो थास'नि माबाफोरखौ थाराफोरखौ जोङो देग्लिनानै लानांगौ आरोना गुन्दै खालामनानै। अब्ला बेखौ जोङो ना गोरानजोंहाय देफानानै जोङो बेखौ खारदै लगायनानैसो जोङो बेखौ मा खालामो औवा हासुङाव एबा बायदिसिना थेमाफोराव जों बेखौ खारै होनानै उ गलाय गलायनानै लारु हिसाबै बानायनानै एब्ला नङाबा जों बेखौ हासुङाव सोनानै मारि थेनानै दोननांगौ आरोना। मारि थेनानै दान मोनसे मोननैनिन' जों बेखौ जानो हानाय जायो आरो ना अब्लाना बियो नाफाम जाहैयो नाफाम जाबाय आरो।
औ।
बिनि उनाव जों बेखौ जानो थाखाय जोङो दान मोनसे मोननैनि उनाव जों बेखौ बरहननानै खारैजों एबा सोरबा गोखै महरैबो जायो आरो सोरबा बाथोन महरैबो जायो आरो सोरबा संनानैबो जायो आरो बेखौ।
औ।
अब्ला नोंथाङा सबाइनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा सबाइफोरखौ जों मा मा रोखोमै जानाय जायो। मा मा मुवा बेसादफोरजों जानाय जायो नोंथाङा एसे सबाइनिसायाव फोरमायना होदो।
औ सब सबायखौ जोङो जानोब्लाथाय जोङो दाउ सबाय बा अमाजों सबाय बिदिनो गोबां रोखोमजों मैगं थाइगंजोंबो जाजायो आरो‌। जेरै खुमब्राजोंबो सबाय बिदिनो साम' सबाय बेफोरबायदि जाजायो आरो नोंथां।
औ औ। अब्ला जोङो बर'फोराथ' दोरोङारि जानाय लोंनायनि सायावबो जों गुबुन हारिनि ओंख्रि बायदिसिनाखौबो जायो नङा होमबा।
औ।
अ बेफोरनि सायावबो नोंथाङा एसे माबाफोर फोरमायनो हागोन नामा? गुबुन हारिफोरनि जेरै जोङो मा होनो दालि ओंख्रि बायदिसिना दखानाव मोननाय बायदिसिना मुवा बेसादफोर आर ना बेफोरजोंबो जोङो बायदिसिना गोबां रोखोमनि ओंख्रि जायो नङा होमबा। गुबुन गुबुन बेफोरनि सायावबो नोंथाङा मा मा ओरैनो जोंनि जोंनि ओनसोलाव सोलिबाय थानाय ओंख्रिफोरनि सायाव ओरैनो फोरमायना होदों नोंथाङा एसे।
जोंनि ओनसोलाव बिदिनो जेरै थाइस्रि बा थाइगिर बेफोरखौबो जानाय जायो आरो नाजों बा थाइस्रिखौ बिदिनो जानाय जायो थाइस्रिजों ना, बा थाइगिरजों ना जोङो बेखौ अनलाजोंबो जाजायो आरो नोंथां।
औ औ। अब्ला औ दे बुं
औ नोंथाङा एसे खारैखौ माबायदि बानायो बेखौ बेयाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ औ खारै होनोब्लाथ' जोङो मा गुबै जोंनो खारै होनोब्ला जोंना गुबैयै बर'नि खारियानो जाबाय जोङो मा होनो थालिर दंफांनिफ्राय बानायनाय आरो ना।
औ
बांसिनै जोङो मा बांसिन आथिया थालिरनि एबा मा बेखौ होनो गुबुनाव मा होनो मिथिया, जोंनियाव बेखौ आथिया थालिर होनो आरोना। बे आथिया थालिरनि दंफांखौ जों जेब्ला माने ओरैनो जों दानफाय गारनानै खारै बानाया आरोना गुबैयै।
औ
जेब्ला बियो फिथाइ थायगोन एबा फिथाइ थानानै जों बेखौ ओ फिथाइखौ जाखांनायनि उनावसो जों बेखौ दानफायनानै मा होनो ओ बेखौ दानफायनानै बेखौ सिथला एबा बिखौ थाइ था थालिरनि बाख्लाखौ बा बाखखाफोरखौ जोंना जिरनानै खारै बानायो आरो। आरो बेनि गुयाव जेनेबा जों मादा होनो जे बे मादाखौबो जोङो दानख'नानै गोबा गोबा दानखलानानै जों बेखौ सान्दुङाव फोराननानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव जेब्ला बे रानगोन ना अब्ला जों बेखौ ओ साफा जायगा बानना लानानै बेखौ सावनाय जागोन आरो ना। सावनानै जों बेखौ मा होनो बेनि हांगारफोरखौनो मा दैजों एसे सास्रो सास्रो माने मिक्स खालामनाय होनगोन बेखौ मा गलायनांगोन आरोना दैजों गलायनानै जों बेखौ नान नानांगोन अब्ला नाखांनायनि उनावसो बियो खारै महर लागोन ओमफ्राय जों बेखौ ओ बेनिफ्राय जों रोसि बहननो थाखाय जों बेखौ मा बायदिसिना मा होनो हानि दैहु हानि दैहुआव जों बेखौ सोनानै बेनि सायाव दै होनानैसो जोङो बे खारैखौ सरनाय जायो आरो।
औ
आरो ओरैनोथ' ओ होनबावदों मा जोंना मैदुफुल दंफांनिफ्रायबो मा होनो ओ खारैखौ बानायनाय जायो होनदों आर ना नाथाय आं बेखौ नुनो मोनाखै आरो।
औ थाइ थाइगिर फिथाइनिफ्रायबो बानायनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ नामा। अब्ला आङो थाइगेर फिथाइनिफ्राय माबोरैहाय बानायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ थाइगिरखौ एसे माने ओ बोखानानै बा फिथाइखौ दानखावनानै जोङो सानदुङाव फोरानो आरोना बेखौ फोरानखांनानै ओ उम‌ फोराननानै बेखौ साननैसोनि उनाव जेब्ला फिथाइया रानो अब्ला बेखौ ओ सावो आरो सावनानै जेब्ला हांगार थफा जागोन अब्ला बेखौ ओ स'रो आरो खिन्थु ओ थालिरनि खारियानो साबसिन होननानै आं सानो आरो।
औ औ औ, अब्ला नोंथां जोंना दिनै समाबो जाबाय। ओ जोङो एसेयावनो सावरायनायखौ दोन्थ'नोसै नामा? उन समफ्राव सावरायनो मोनफिनगोन होननानै आसा खालामनाय जाबाय। औ गोजोन्थों।